औ।
औ खोनादों दे।
खोनादोंना ओ नोंथां? औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ खोनानो मोनदों।
जोङो न' एबा न' लुनाय बे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। खोनादोंना दा आंनो जागायजेनसै नोंथां।
औ।
औ दा न' न' होनोब्ला जोङो थारैनो जोंनि जिउनि माने मोनसे गोनांथार साफ्रोमबो माने सेथियावनो जोंनो न'खौ नांगौ। जाय न'नि गेजेरजों जोङो अखा सान्दुं बार दै बिदिनो हाद्रि गासैनिफ्रायबो जों माने रैखाथि मोननो हायो आरो। नोंथां दा जिब जुनार बे सुबुं देहाखो खहा खालामनो हाग्रा बायदिसिना बेफोरबायदि माने फोथोरफोरनिफ्राय माने न'आव सिङाव थानानै जोङो रैखा मोननो हायो आरो। दा जों बे न'खौ बानायनो थाखाय जोंहाथ' बे न'खौ लुनांगौ। दा न' होनोब्ला जों न'खौबोथ' लुनांगोन। दा न'आवथ' न'आथ' ओरैनोजानाफैया। जोंनो न' गंसे लुनो थाखाय गोदोनि दिनावब्ला जोंनो न' गंसे लुनो थाखाय माने औवानि गोनांथि जायोमोन नोंथां।
औ।
दा औवा औवाखौ बुथुमनानै बिदिनो औवाखौ मानला बेेराइ होनानै बिदि औवानि खुन्था बिदि गायनानै माने बिदिनो उखुम थोरिजों उखुम होनानै बिदिनो औवा हेबनानै बेरा होनानै बिदिनो गोबोरखि हा लिरनानै आरो बिदिनो औवाखौनो हेबनानै दर्जा बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां। गोदोनि समाव
औ।
आरो दिनैनि दिनावब्ला सुबुं सोदोमस्रिया जिहेथु जौगाबाय सुबुंनि साननाय हनाय सोलोंथाइ गासिबो जौगाबाय। दा मानसिफोरनि साननाय हनाया जौगानायजों लोगोसे जोंनि जि लाइफ स्टाइल बेफोरबो माने सोलायलांबाय आरो नोंथां।
औ
दा दानि समाव जोंहा न' लुनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो बिदिनो सिमिन्ट बाला, अन्थाइ, इटा रड बिदिनो दंफां, थिं बायदि बाय आरो बिदिनो ग्लास बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो
औ।
थाखाय सेथियावनो जोङो माने हाखौ मोजाङै बि समान खालामनानै बिदि बेसेबां गुवार बेसेबां गिदिर लुगोन बेखौ मोजाङै मेजारमेन्ट खालामनानै हाखर जावनाय माने खुन्थाफोरखौ जोङो फबग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ
दा खुन्थाफोरखौ फबखां फबखांनानै बिदिनो फाउन्डेसन होनाय जासिगोन। बिदि फाउन्डेसन होनानै दिरडफोरखौ होनानै फाउन्डेसन होसिगोन। आरो बिदिनो इथाफोरखौ बिदिनो सिमेन्टजों बालाजों लगायना होननाय गा आरो होसिगोन। दा होनानै बिदिनो दर्जा सकात बिदिनो ओ खोरखि सकात बेफोरखौ
औ औ
बाताम दोनो थाखाय बिदि माने थिंखौ दा बे थिंखौ दोननानै हानाय मानसिफ्रा बिदिनो बे इथा गाथिनाव माने सिमेन्ट बाला होना होसिगोन आरो सोरबा फ्लरखौ प्लास्टार होसिगोन आरो बेनि अनगायैबो मा होनो फ्लराव सोरबाबा हानायफ्रा टाइल्स होसिगोन बिदिनो बायदिसिना गाब माने रं बेफोरबायदि होनानै माने न'खौ साजायो आरो नोंथां। दा बेफोरखौ लुनायाव जोंहा गोबां खरसा जायो बिदिनो जोङो गासिबो न'खौ गाव गावनो बानायनो हाया जिहेथु जों नङा बेनिखाय जोङो बेयावनो मिस्ट्रिजों सावरायनांगोन बेसे लागोन बिदि माने दिल खालामनांगोन आरो दा मिस्ट्रिनोबो गोबां रां होनांगोन। दा बे न'फोरखौ लुनोबा माने जों गोबां रांफोरखौ माने आखायआव बुथुमना लाखानांगोन आरो नोंथां।
औ
जिहेथु जिहेथु न' लुनायाव रां बाहायनाया जिहेतु फैफिना बे न'आवनो हाबना थाबाय दा बे माने इनकाम महरै फैफिनला। ओंखाय जोङो गोबां रां हाबासो माने न'खौ लुनो हायो आरो।
औ
दा बेनि अनगायैबो बिदिनो दिनैनि दिनाव गोबां गोजौ गिदिर बिदि न' लुनो लुनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों बिदिनो आर सि सि बिदिनो सातथाला बिदिनो दुइथाला तिनथाला आरो बिदिनो हाजारसे गोजौ गोजौ न लुनायफोरखौ नुनो मोनदों जों नोगोर ओनसोलफोराव दा बेफोराव न' लुनायाव माने गोबां खरसा जायो। आरो बिदिनो गोबां बि खरसा जायो। आरो इन्जिनियार बा आर्किटेक्ट बेफोरखौ माने बे न' लुनायनि सिगां सावरायनानै मोनसे न'नि माने पार्क बा सावगारिफोरखौ बानायनाय जायो।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंं
औ बेबायदिनो माने न'खौ आर्किटेक्ट बा इन्जिनियार हमनानैसो गिदिर गिदिर न'खौ बानायनाय जायो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आं आंनि मोनथिनाय बेखायनो नोंथां फोरमायना होनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे नोंगौ आरो सैथो। जे आगोलनि दिनाव एबा दानि दिनाव बिदि जोबोद बिदि सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। नोंथाङा बिदिनो बुंखाबाय जे बुंनायफोरखौनो आ एसे बिदिनो बुंनो जे नों बिदिनो दानि जुगाव बिदिनो गोबां सोलायनाय एबा बह बिदिनो सोलायनाय एबा गासैखौबो बिदिनो जों निउ जेनेरेसन एबा गोदान बिदिनो हादोरनि बिदिनो गोदान मोनसे बिदनि जिबन एबा मोनसे गोदान जेनेरेसनखौनो जों बुंजायो मानो होनोब्ला जे दानि जुगाव बिदिनो गोबां आगोलनि जुगनिफ्राय आगोलनि जुगाव सोलोंनायखौ दानि जुगाव बिदिनो बाहायलिया आं होननानै जों बुंनो हायो आरो जे न' न' आगोलाव जे बिदिनो जेरै माइ बिदिनो जे दैजों बिदिनो एला एला एलाफोरजों एबा मोनसे खासिफोरजों बे न' न' लुनायाव आगोलनि आबौ आबैनि दिनाव जे बेखौ इन्जुरखौ नदो न'खौ बिदिनो खासिदों एबा बिदिनो बिदिनो न'नि एबा बायहेरायाव बिदिनो थानाय खासिफोरजोंनो बिदिनो न'खौ लुयोमोन होननानै जों खोना-खोनानो मोनदों आरो जे दानि जुगाव गोबां बिदिनो दानि जुगाव बिनो गोबां जेरै न' लुनायाव लहा गोजौआव आरो इन्जुराव जेरै इथा एबा इदथा बिदिनो गोजा थायो आरो पाक्कानि इथा बनायनायबो जों नुनो मोन्दों नंगौना नोंथां। आरो दायो बिदिनो गोदान गोदान इथाफोर ओंखारदों आरो जे इथा बे इथाफोरखौबो बिदिनो इन्जुराव बिदिनो होनानैसो न' न'खौ बिदिनो गोग्गोम बिदिनो लाखिनो एबा मोजाङै बिदिनो दोननो दानि जुगाव बिदिनो दानि जुगाव बिदि लुनाय जादों आर नादां आरो बे न' लुनायाव जे गोबां बिदिनो खरसा नांगौ जायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै फारसेथिंनिफ्राय जेरै बिदिनो खोरखिनि बिदिनो सखा बेखौबो नांगौ जायो आरो जे न' आरो न'नि बे बिदिनो दर्जा दर्जानि बे बिदिनो दर्जा दरजायाव हाबग्रा जेरै दरजा बेखौ होनाय जायो आरो बिदिनो न'नि बिदिनो पाक्का बिदिनो थालायनो जे इथा होनानै प्लास्टार खालामनो बेयावबो गोबां बिदिनो सिङाव जेरै मोनसे बिदिनो थालायो जे साबथायलाया लाफानो दाना बिदिनो गोबां डायरेक्ट बिदिनो सिमेन्टजों बिदिनो थालायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो सिलिं